नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ दे नोंथां होमबा दिनै जोङो बर'फोरनि गेजेरनियाव थानाय ओ सोलोंथाइनि बागै रायलायनोसै नामा?
औ रायलायजायो नोंथां।
ओमफ्राय ओ आङो नोंथांनि सोलोंथाइनि बागै माबायाव सोंनो हागोन नामा नोंथाङा बेसेसो बेसे सोलोंथाइ लादों।
ओ जों गुबुन सोलोंथाइनि बागै रायलायजागोन नामा?
औ जागोन दे।
खोनादोना नोंथाङा?
नोंथाङा जेरै बिनि औ खोनादों खोनादों।
नोंथांनि मथेबा ओ मोनसे हारिया दावगानो थाखाय बे हारिनो सोलोंथाइनि बेसेबां गोनांथि दङ नोंथांनि मथेबा नोंथाङा बेनि बागै मा सानो?
ओ जोंनि हारिनि जौगानाय बाथ' जों गोबां सोलोंथाइ ला मानिआ जोंनि हारिनि जेनेबा जौगानायखौ जों सानोबा गोबां जोंहा गासैबो जेनेबा गावनि गावबा गावनि बिमा बिफाफ्रा बेखौबो साननांगोनदि जों गथ'खौ सिगां समनि बायदि जेनेबा हौवासा हिन्जावसा फाराग खालामालासि बे जेनेबा गथ'फोरखौ गासिखौबो समान गासैबो जोङो फरायसालियाव दैहरनांगौ आरो ओ सिगांनि समाव बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानाय सम जेनेबा सोलोंथाइ लानाय बिथिङावहाय गोबां खम मोनो आरो।
जेनेबा
औ।
जोङो जेनेबा क्लास सेभेन थाखो से थाम ब्रै बेफोरबायदिसिमल' फरायनानै थायोमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि जों जेबबो जाला आरो ना जेनेबा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जेबबो जेबोआनो गैया होननाय बायदि आरो जेनेबा सोलोंथाइ गोनांनि साननाय फ्रा बेलेग जायो सोलोंथाइ गैयैफोरनि साननायफ्रा बेलेग जायो बेफोरबायदिनो गोबां बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै दावगालांनो हायो मोनसे हारिया जोबोर जौगा जौगालांनो हायो आरो। बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि सोलोंथाइखौ जोंनो जोबोर गोनांथार आरो। बा मोनसे गुबुन जावगा-जायगायाव दावबायहै दावबायनोबो जोङो सोलोंथाइनि गोनां जायो माबा मोनसे जोङो साख्रि जेनेबा रांखावरि बिथिंनि नोजोराव नायोब्ला जेनेबा गोबां जोङो फरायनाय दा सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ गोनांखौसो जों सायख'नायखौ गोबां नुनो मोनो गोबां सोलोंथाइ गोनां जायगा ओ मानसिखौ जोङो समाजाव मोजां नोजोरजों नायो आरो गासैबो समाव-समावनो जोङो सोलोंथाइ गोनां जेनेबा सुबुंखौसो जोङो सायख'नायखौ नुनो मोनो आरो जाय जा बिथिंफोरावहाय माबा मोनसे माबा मोनसे जेनेबा बहाबा थांनो बेरायनो थाङोब्ला जे जेनेबा बे बेै-बै गुबुन-गुबुननि जेनेबा गुबुननि राव रायज्लायनाय रोंनाय बे बेबायदि जानांगोन आरो जेनेबा सोलोंथाइ हिसाबै गोबां सोलोंथाइ दङ जों दा बे फरायनाय लेखाफोरा सोलोंथाइजों सोमोन्दो दङ आरो ना बेबायदिनो जेनेबा बेनि बेलायाव नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा
ओ बिनि बागै
औ
ओ आं सानो ओ सासे मानसिया मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय सोलोंथाइनि जेबोद गोनांथि मानोना सोलोंथाइासो सासे मानसिखौ ओं ओ मैगन बेख'वना होयो मानोना सोलों थाया सासे मानसिखौ खेना होयो जे मोनसे समाजा मोनसे हारिया मोनसे ओ रायजोआ मोनसे हादोरा माने बोरै सोलियो सोलोंथाइयानो ओ मानसिफोरखौ गावनि मोन हाथाइनि बागै खिथायो आरो लोगोसे जे बे बुहुमाव जानाय जेसे पान्खि ओ खोथाफोर दङ बेफोरखौ सोलोंथाइयानो खिन्थाना होजोबो। आरो बै सोलोंथाइखौ लानानैनो सासे मानसिया ओ गावनि जिउआव ओ गोरलैयैनो थांना थानो हायो।
औ
सासे मानसिनि जुदि सोलोंथाइ गैयाबा ओ बे थांनाथानो थाखाय जोबोद गोरा जायो। सासे सोलोंथाइ गैयि मानसिया थांना थानायाव ओ गाव गोसो मथे बा मा खालामनांगौ मा खालामनो खालाम नाङा बेफोरखौ बारा मोजाङै मिथिया ओंखायनो मा जायो बिथांमोना ओ गावनि लाइफआव बिथांमोनहा बारा मोजांनो गाव ननायागिरनाय बुस्थुफोरखौबो मोननो हानायनि गोहो थाङा ओंखायनो आं सानो सोलोंथायाइया जोबोद गोनांथि सासे मानसिनि थाखाय
औ
लोगोसे दानि बिगियाननि जुगाव टेक्न'ल'जिनि जुगाव सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि
औ
मानोना बे बुहुमा जोबोद सोलायबाय गोदो गोदायनिफ्राय दानि समाव सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो गैया होनजायो
आ
दानि समाव मोनसे ओ मेचिन सालायनायबाबो ओ मोनसे दखान होनोबाबो मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिनोबाबो एसे बिजनेस खालामनांबाबो आरो ओरैजाय आबादफोर मावनोबाबो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि माना सदि गदा गथ न मथेनो जुदि आबादखौ खालामनाय जायो अब्ला दानि जुगाव बारा साक्सेस जानायखौ नुनो मोना नाथाय सासे सोलोंथ थाय गोनां मानसिया बिगियानजों थांनानै जुदि एसे आबादफोरखौ मावो अब्ला थाङा बै आबादजों जोबोद रां खामायनो हायो। आरो गोरलैयैनो जोबोद मोजांनो बिथाङा आबादफोरखौ मावनो हायो। जेरै आजिखालि होनांगोन ओ ग्रिन हाउसफोर दंलाबायो। बेफोरखौबो बानायनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों लोगोसे मा समाव बोरै बोरै आबाद मावनांगौ बोरै बोरै मुलिफोरखौ होनांगौ बोरै बोरै हासारफोरखौ होनांगौ बेफोरो गासैबो सोलोंथाइजोंनो मोननाय जायो। लोगोसे जोंनो नायनो थांबथाय ओै जेरै दखान होनाय दखान होनायफोरावबो ओ नोंथाङा बोरै गावनि कास्टमफोरजों रायजलायनांगोन बोरै बोरै गावनि ओ बुस्थुफोरखौ मानसि गुबुननो फाननांगोन आरो ओ बोरै लाब जादों बोरै लस जादों बेफोरखौ हिसाब खालामनोबो जोंहा सोलोंथाइनि जेबो गोनांथि दङ। लोगोसे मोनसे दखानाव ओ नोंथाङा सरकारनिफ्राय लाइसेन्स लानांगोन पन्सायतनिफ्राय लाइसेन्स लानांगोन जाय ओ एफइ एस एस निफ्रायबो लाइसेन्स लानांगोन नोंथाङा बिदिनो जोबोद ओ लाइसेन्सफोरबो लानो गोनांथि दङ। दा बिदिखौ जुदि सोलोंथ इ गैयाबाबा नोंथाङा बोरै लाइसेन्स मोनगोन थ' बेबो मोनसे खोथा फैयो। ओ लोगोसे जोङो गुबुन ओ गुबुन हादोरफोराव बा गुबुन जायगायाव जुदि जोङो बेरायनो थाङो दावबायनो थाङो बे जायगायाव थांनोबो जोंहा सोलोंथाइ नांगौ । मानोना जोङो ओ जुदि सोलोंथाइ गैयाबा नोंथाङा जायगाफोरखौ बोरै मिथिगोन नोंथाङा ओ साइन्स ब फोरखौ बोरै फरायगोन आरो गुबुन जायगानि रुल रेगुलेसनफ्राबो एसे बेलेग जायो। जुदि नोंथाङा जुदि सोलोंथाइ गैया एलासैनो जुदि बेयाव थाङो अब्ला जानांगौ नोंथाङा बे जायगानि रुरेल रेसनफोरखौ नोंथाङा सिफायना होगोन। आरो ओंखायनो सिफायनायनि उनाव नोंथाङा जानांगौ एसे गाज्रि खोथायाव गोलैनो हागौ। ओंखायनो सोलोंथाइया नोंथांखौ ओ नोंथांनि जिबआव फैनाय जसेबांखि गाज्रि प्रब्लेमफोर दङ। बेनिफ्राय नोंथांखौ हेल्प खालामो बेनिफ्राय बारग'नो नोंथांखौ जोबोद हेल्प खालामो।
औ
ओंखायनो आं सानो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि दङ। ओ सोलोंथाइजों ओ थायोब्ला दानि जुगाव जुदि नोंथां नोंथांनाव जुदि एसे मोजां सोलोंथाइ दङ अब्ला नोंथाङा एसे गिदिर मानसिबो जानो हायो जेरै डक्टर जानो हायो इजिनियार जानो हायो। आरो जुदि बेनिफ्रायबो जुदि एसे बांसिन मोजां जुदि सोलोंथाइ दङ अब्ला नोंथाङा सानस्रिबो जानो हागोन
औ
लोगोसे नोंथाङा एस्ट्र'नटफोरबो जानो हागोन
औ
सोलोंथाइयानो सासे मानसिखौ मानसि हिसाबै बानायना लाखिनाय ओंखायनो आं सानो सोलोंथाइ हाया जोबोर गोनांथि नोंथाङा माासानगनि बागै? नोंथाङा माफोर बुंगोन नामा बेनि बागै जे सोलोंथाइया जे बर' हारिनि गेजेराव आरो सोलोंथाइनि गोनांथिबो मावनो गैया दा बिदिनो सोलिबाय थानायानोा मोजां जागोन
औ बर' हारिनि गेजेरावथ' गोबां सोलोंथाइनि बि बिथिङाव जेनेबा दाबो बांद्राय जौगायाखैखौ आं बुंनो सानो आरो जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइ होनब्ला जबा सोलोंथायाइ गैयाब्ला जोंनि बर'नि जेनेबा बे मोनसे गाज्रि हुदा दङ मोनसे गाज्रि बदायनाय खोमसि फोथायनायखौबो जोङो फोजोबस्रांनो हानाय नङा आरो बेबायदिनो गोबां दङ बिदि जायनि जाहोनाव जोङो खनसि फोथायनाय जेनेबा लेखा फराया रोङै बांसिनफ्रा मानसिफ्रा बांसिनै खोमसे फोथायनानै दिनै गावनि जिउ खहा जेनेबा मोनसे गावखौ जेनेबा फोथैनानै लानाय बायदि आरो जेनेबा ' बिसोरो गोबां सोलोंथाइनि आंखालावहाय अजा अजा जेनेबा डक्टरखौ डक्टराव नायजालासो गोबां अजा ओं अजा बिजा बेफोरबायदियाव खाारथिङो आरो बेफोरबायदिनो गोबां मेडिसिन बायदिसिना जेनेबा जेनेबा नों थां जेनेबा बे डक्टराव थांसे थांनानै जेनेबा रिपर्टखौ मोनखानानै जेनेबा हमनाालाय किडनि फल किडनि गाज्रि जानाय बेफोरबायदि किडनि स्टन बेफोरबायायदि फोरनिखौ रिपर्टखौ नोङो मोनखाबाय खिन्थु बे सासे मानसिया जुदि बेखौ बेखौ फोथायालासे जेनेबा डक्टरनि जे सुबुरुन बायदि सुबुरुनखौ मानिया मानियालासे जेराव जेनेबा डक्टर अज डक्टर अजन अजा अजानियावसो थांनानै जेनेबा फाहामथायखौ बे लानो नागिरो जारिनाय बायदिसिना फोरखौ खोमसि फरायनायफोरखौ बियो बायदि बायदिफोरखौ माने जोङो नुनो मोनो आरो जायनि थाखाय जायनि आंखाल जेनेबा सोलोंथाइनि आंखालाव बेफोर जायो आरो बेबायदिनो अजाराव नायनानै बेफोरबायदि फोथैना लानायखौ जों नुनो मोनो बांसिन माने बेफोरबायदि सिङावहाय जानाय जोंनि बरड सिङावहाय जोंनि सोलेर सिङाव जानाय जाय जायथुनाखि जोंनि बेमार बेखौ नुव खोनाया बिसोर माने जेबो मोनदांसआ जेबा मा जादों मा जाया बेफोरखौ डक्टरनि मिथिखासेयावबो बिथांमोना माने बिसोरो माने खोमसि फरायनानै बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि माने ट्रिटमेन्ट लानानै जेनेबा गाज्रि ओ नायनो थ' नायो जेनेबा नायनाया गुबुन फारसे गुबुन मोनसे लामाजों नायनांगौ गुबुन मोनसे लामाजोंसो नायनानै बिसोरो गावबाव गावनि जिउखौ खहा खालामना लायो आरो बेबायदियाव बिसोरो ओ बिदिनो अजा बायदिसिना माबा माबि गाज्रि फोथायनानै बिसोरो बिदि रायदों बायदिसिनाफोरखौ बिदि बुंनानै बिसोरो माने सोलोंथाइनि आंखालावहाय बेफोरखौ फा ओ फोथायनानै लायो बिदिनो खहा जायो आरो बेफोरबायदिनो मुलि बायदिसिनाफोरखौ बिसोरो मेडिसिन डक्टरनियाव मोजाङै फाहामथाय लायालासे गुबुनफोरजोंसो
औ दे नोंथां जोंहाबो समावबो जाबाय नामा ।
औ-औ ।